हेलौ नोंथां औ
अ नोंथां आ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
अ नोंथाङा ओ दायो फ्रिबा दसे
औ नोंथां
अ मा खालामबाय दं नोंथाङा दायो
अ आङो दा नै एसे ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं आरो नोंथां
आदसा अ नोंथां अब्ला नोंथांजों ओ मोनसे ओ आयदानि सायाव एबा टपिकनि सायाव ओ सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां दा नोंथाङा ओ फ्रिबा सावरायजागोनने दसे होमबा
औ जागोन नोंथां
आतसा दा ओ टपिकखौ लादोंमोन आ जोंनि बर' बर'फोरनि गोजाम जानाय लोंनाय एबा ओ ओ मा होनगोन बेखौ दोरोङारि जानाय लोंनाय ना
जोहा बे जानाय लोंनाय
ओ दा बे ओ दोरोङारि ओ जानाय लोंनायनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंग्रोनोसै
औ नोंथां
आ दोरों होनना बुङोबाथ जों बयबो मोनथि खायो दोरों माने ओ गोजाम नङा होमबा दा ओ बर'फोरनि गोजाम जानाय लोंनाय एबा मुंदांखा जानाय लोंनाय एबा ओंख्रिफोर नङा होमबा दा बेफोरनि बेफोरखौनो बुङो दोरोङारि जोंनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय दा बेफोरनि गेजेराव ओ जोङो नुनो मोनो जेरै गिबियावनो अनलाजों दाउ नङा होमबा बेनि उनाव ओ लोगोसे नुनो मोनगोन जोङो ओ नारजि अमा बेनिफ्राय दंबावो जोंहा नाफाम नङा होमबा
औ नोंथां
औ बेनिफ्राय सबायजों दाउ ओमफ्राय बेनिफ्राय
सबायजों साम आरो नों
औ सबायजों साम औ बेनिफ्राय गांजेमा बाथोन
औ
आ बे बेफोर जाहैबाय जोंनि दोरोङारि माने ओ जोंनि बर'फोरनि मोनसे ओ मुंदांखा जानाय लोंनाय आरोना।
औ नोंथां
औ दा बे बिसोर ओ मोननैसो जोङो ओ बे ओंख्रिफोरनि सायाव माबोरै सङो बेखौ जोङो सावरायनोसै नङा होमबा? औ औ दा जेनेबा हमनानै ला आं जोङो सामजों सबाइ होननानै बुङोब्ला जोङो मिथि खायो साबुजों समाया साबुजों समाया सबाइया जोंनि बर'फोरनि ओ मोनसे दोरोङारि ओ जानाय जेनेबा मुंदांखा ओ
औ नोंथां
बेखौ जोङो संनोब्ला गिबियावनो जोङो मा खालामनांगौ जायो साम साम'खौ‌ नागिरग्रोनांगौ जायोमोन ओ सामखौ नागिरनानै जोङो ओ बेखौ मोजाङैहाय दाननानै साफा खालामनानै सुनानै लाग्रोनाय जायो गिबियाव जोङो सामखौ लाबोनानै ओ हरसे एबा हरनै दोननानै जों मा खालामो बेनि खि थुखौ दाननानै बिजौखौ दाननानै बेनिफ्राय आरोबाव जोङो मा ओ औ दाखोन बिनि मोखां थायो नङा होमबा बेखौ एरखनानै जोङो मा खालामो सोरबा दाइरेक्ट सुनानै सोमनानै दोनो बेनिफ्राय सोरबा सोमनानै आरोबाव ओ मा खालामो सुयो आरोना
औ
दा बिदि खालामनानै मोजां साफा खालामनानै लाग्रो जोबखांनायनि उनाव जोङो ओ सबाइखौहाय ओ ओंख्रि संनो थाखाय मा खालामो जोङो ओ बे सबाइ बेगरखौ एवग्रोनानै एवनानै बेनिफ्राय ओ सोरबा उवालाव देगोन सोरबा बहाबा गोदोनि मोनसे मा दंमोन मा होनोमोनलाय बेखौ ओ
ओ संग्राय संग्रायावहाय संग्रायाव दोनोमोन ना नोंथां?
औ नङा माने ओ मोनसे बुस्थुजों आइथिंजों जे देग्रा दङमोन ना? बेखौ आं गोसोआव गैला बिदिजों देनानै माने औ बिजों देनानै माने ओ संग्रायावहाय मोजां माबा खालामना नै जावनानै बै गोसोम गोसोम बिगुरखौहाय खारहोनाय जायोमोन आरो
औ
ओमफ्रायो आं नुबोनाय बायदिया ओरैबायदि दङमोन मोनसे जेनेबा सा फा ओ सबाइखौ एवनानैहाय मा होनगोन ओ बथलफोरखौ लानानै बै ग्लासनि बथला बेखौ लानानै खामफ्लायफोराव नङाबा बहाबा मोनसे माबाफोराव ओमफ्राय मोजाङै होख्रेमनानै लानाय जायो आरो। होख्रेमना लानानै बिदिनो ओ संग्रायफोरजों जावनानै मोजां बिदिनो माबा खालामनाय जायो साफा खालामनाय जायो बेनि उनाव जोङो सबाइखौ ओ सं माबाखौ संनो थाखाय साम'खौ मोजां एवग्रोनानै लानाय जायो।
औ
नङाबा सोरबा सोरबा मा खालामो ओ सबाइखौ मोजाङै ओ संग्रोनानै लानानै औ संग्रोनानै लाग्रानै उनाव मा खालामो ओ साम'खौ एवनानै सबाइखौ होस'नो नङा ओमबा? नङाबा सोरबा स साम'खौ एवनानै लाग्रो संनानै उनाव सबाइखौ संनानै सबायाव सामखौ होसोनो बेफोरबायदि खालामनानै माने ओ जायो आरो बेनिफ्राय सबाय ओंख्रियाव जोङो मा होयो ओ गंगार दुन्दिया होननाय मोनसे बुस्थु बि
मोदोमफ्रु मोदोमोना अब्लासो नोंथां
गंगार दुन्दियाखौ होयोब्ला माने मा मोजाङै जोंनि मोनसे गंगार दुन्दियाबो मोनसे मा बर'नि मोनसे जानाय ओ बिलाइ आरो जाजाग्रा ओंख्रि जाजाग्रा बिलाइ बेबो मोनसे औ बेबो जोंनि मुंदांखा मोनसे जाग्रा ओंख्रियाव होफाग्रा आरो दा बे जाबाय ओ सबाय ओंख्रिनि बेलायाव आङो खोन्थाबाय नोंथांनो सबायजों जोंनि बेलायाव नोंथाङाबो मोनसे जेरै ओ अनलाजों दाउजों नङा होमबा बर'नि मोनसे फेभरेट एबा ओ मुंदां खा जानाय बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होदो। नोंथांमोननि जायगायाव माबायदियै जायो।
अ जोङो सिगां ओ माने जोंनोथ' अनला अनलाजों दाउ संनोबा जोंनो माइरं नांगोन आरोना। माइरंजों दाउ मासे नांगोन आरो जोंनो ओ बेनि उनाव जों माइरंखौहाय जेनोबा नों जेनबा जों जानायनि हिसाबाव बे जेनेबा मानसिफ्रा जाग्राफ्रा बेसे बुरजा बे हिसाबै जों माइरं लानांगोन आरोना बेनि उनाव जोङो दैयावहाय सोमनानै दोनबाय जाहाथे माइरङा रुयो गुरै जानानै थायो।
औ
बेनि उनाव जोङो माइरंखौ सं सोमखांनायनि उनाव माने दसे बिदिनो गोबाव सम संबाय जेनेबा
देनानै लाग्रोयोना बुस्थुखौ अन गुन्दै बायदि औ
बे सोमखाङो आरोना उनाव सोमगोरोनानै लानानै जेनेबा दैखौहाय गारो आरो बे सोमनानै सोमखांनाय दैखौ ओमफ्राय मोजां सुबाय आरो ओमफ्राय सुखांनायाव जोङो खेरखाफ्राव जेनेबा दैखौ फसरनानै दोनो आरो दसे सम। बेखौ फसरनानै दोननायावहाय दैया जेबा रानखाङो अब्ला माइरङा स्राव मोजां जायो दै थाया जायो। अब्ला जोङो बेखौ गोदो दिनावथ उवालसो दंमोन नालाय दानियाथ बायदिसिना देग्रा ग्रेन्डार आरि दङ बेफ्राव देयो आरो ना।
माने थाबसिनबो जायो आरो बिदियाव दैबा आरो उवालाव दैबा एसे गोबाव लायो।
औ
जायखिजाया बेफोराव देना लाबाय आरोना जोङो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो ओ दाउखौबो जेनेबा सिथारनानै लाबाय जेनबा गोदानानै मोजाङै सुनानै लाबाय बेनि उनाव जोङो ओ सामब्राम एसे बानलु एसे सेरना लाबाय आरो थाव एसे होननानै ओं दाउखौ ओमफ्राय एसे मोजां एवथुमनानै लाबाय बेनि उनावहाय एवथुमना लानायनि उनाव जोङो
अनलाखौबो दै गुदुंङावहाय माने दे अनला दे खांना लानायखौ जोङो दै गुदुं ग्लब ग्लब गोदौनायावहाय हरबाय आरोना बिनि उनाव जोङो अनलाखौ हरनानै माने दसे एरनांगोन आरोना माने अनलायाथ जेनेबा ओरैनो दोनजायाना बे ओंख्रिया माने लाथा खानो नागिरो आरोे अन्थाइ बायदि जानो नागिरो
बे लाथाखायो औ
बेनिखायनो जोङो खोस्लिजों एबा गारबाजों नङाबा सागंफोरजों एरबाय थानांगौ आरोना नङाब्ला एसे गोरा गोरा मोनजायो आरो फिथर फिथर जानो नागिरो अनलाया बेखायनो जों दसे सम एरबाय थानांगौ जाहाथे बे एसे मोजाङै लाथा खायालासे लाव लाव जायो बेनि उनाव जोङो दाउखौ फारसेथिं एवबाय थाबाय बेनि उनाव दाउखौ संबाय थानायाव जोङो जेनेबा दाउआ एसे मोजां जाबा एसे मस्ला सामब्राम गुफुर बायदिसिना हाइजें इदिनो हाग्रानि मोननाय जाब्रां बायदिसिना होबाय आरो जेनेबा म दाउआवहाय जेनेबा एसे दाउनि मोनामनाया खारो एसे गोथाव माबा जानाय फैयो मोदोमनाय फैयो बे थाखाय होबाय आरो जों मस्लाफोरखौ
औ
बे उनाव होखांनानै जोङो दसे दाउ खौ एवनानै खोबनानै दोनबाय बायदिसिना संख्रि हालदै होबाय जोङो ओमफाय दसे खोबनानै दोननानै बिनि उनाव फारसेथिं जोङो अनलाखौ संबाय थाबाय गोदौबाय थाबाय ओमफ्राय बे उनाव जोङो अनलायावहाय माने
अनलाखौ एसे गोदौहोनै जोङो दाउआवहाय एसे दाउआबो जाबाय नालाय एसे मोजाङै रबबाय नालाय बेनि उनाव जों दाउआवहाय अनलाखौ होसन हरबाय आरोना होसनहरनानै जोङो मोननै माने ओलमोजाङै गोदौ होबाय आरो अनला जों दाउजोंहाय मोजाङै ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो एसे मानि हालदै एसे ओ सरि माबा बावदों हालदैखौ हरखांबायना जोङो हालदै हरखांनानै ओ जोङो खारै होगोन आरोना एसे अनलायाव माने खारै होबाथ मोजां लाव लाव जायो नालाय एसे लाथा लाथाया खारो बेनि थाखाय जों खारैखौ जेनेबा नों बिसिबां गोबाब जानो मोजां मोनो इसिबां होदो आरो खालिखौ बिनि उनाव जोङो खारैखौ होनानै मोजाङै गोदौहोदो ओमफ्राय बिनिनाव दसे नोङो साखिनायदो नोङो मोनहां मोनोदांबा ओमफ्राय साखिनानै जेनेबा जाथाव जायोब्ला अब्ला जानो हागोन आरो जेनेबा संख्रिफोर नाङाखैबा ओ हरफिननो हागोन जेनेबा खारैयाबबो एसे खम जादों बायदि मोनदोंबा नोङो हरफिननो हागोन आरो खारैखौबो बेबायदिनो जेनेबा मोजाङै जबखांनानै जोङो खांनानै जानो हागोन आरो जेनेबा
औ माने नाङिफोरखौबो साखिनानै माने होफिननानै मोजां जानो गोसोबा जानो हायो आरो औ
औ औ नोंथां इदिनो
औ
दा बेबायदिनो संना जानो हागोन आरो नोंथाङाबो जुदि जानो लुगैदोंबा
औ औ औ नोंथाङा मोजांखौनो खोन्थाबाय। जिबायदि खोन्थादों मोजां गोथाव जागोन बायदि मोनदों। दा आंबो सम मोनोब्ला उनाव संनानै जानायसै नङा होमबा।
औ जागोन नोंथां।
औ दा समाबो जाहांबाय।
औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय थाबाय एसेयावनोसै।
औ नोंथांजोंबो बे बादि ओ ओंख्रिनि संनाय जानाय बर' फोरनि दोरोङारि जानायनि बागै सावरायनानै मोजाङै गोजोननाय मोनबाय दा नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय। औ दे अब्ला।